हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजान बेलासिनि गाहामलायथि जाासि हरनाय थाबाय औ। खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां?
आङो ओरैनो जरायना दं नोंथां। नोंथाङालाय माथो खालामदों?
माथोखौ मोजाङै खोनायाखै।
खोनायाखै? खोनाबाय नामा नोंथां एबारो?
औ मबाइलखौ एसे खाथियाव लानानै रायलाय नोंथां।
औ औ खोनाबाय खोनाबाय?
लासै लासै खोनादों नोंथां।
औ खोनाबाय नामा नोंथां एबार?
अ दे बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव एसे रायलायनि नोंथां।
औ रायलायजागोन नोंथां।
नोंथाङा
बुंजागोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों बुंलाय।
नोंथाङा बहाबाफोर दावबायनाय दावबायनो थांबाय नामा?
औ दावबायफेरबाय नोंथां।
औ नोंथाङा बहा दावबायखो खोन्थानो हागोन ना?
बहा दावबायखो माने आङो उम फरायसालिनिफ्रायसो दावबायफेरबाय ओरैनो। बाराथ गोजानाव दावबायफेराखै। मा बुंदों नोंथाङा?
हेलौ।
हेल'
खोनानो मोना खोनानो नोंथाङा
औ बुंनायसाय नोंथां।
आंथ' बेफोरबायदि बारा गोजानाव दावबायफेराखै। बेफोर आसामनि सिङावनो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबाय बेनिफ्राय बे जोंनि बेनिफ्राय आङो गोबां रोंगौथि मोनदों जुदि ओखनसे फरायसालि दैमानिफ्राय दावबाय बेरबाय खनसे हाहि हाय मा जोब गुवाहाटि मेघालय मेघालय हायो माजेयाव दाउ दावबायनो फेरबाय बेनि सोमोन्दै बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम फंनैसो खेंफोरथि होनो सानदों आंनि रोंगौथि मोननायनि बागै
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां
खोनायाखै नामा?
लासै लासै खोनादों नोंथां
औ खोनबाय नाबा नोंथां?
लासै लासै खोनादों नोंथां बाहाय गोसा खोनाबावबा हामगौमोन नोंथां
औ नोंथाङा मबाइलखौ गोजानाव लादो नामा?
हा
नोंथाङा मबाइलखौ गोजानाव लादों नामा?
लायाखै नोंथाङ।
औ दा खोनाबाय
दा एसे गोसा खोनालाय लासै खोनालाय खोनाबाय दङ नोंथां
मानो बिदि जादोंबा नोंथांनिसिम आंनि बेरायनायनि सायाव फंनैसो खेंफोरथि होनायनि जाहोनानो जाबाय जाबाय आङो खनसे फराय फरायसालिमानिफ्राय थांदोंमोन औ नंगौ फरायसालिनि फरायसालिमानिफ्राय थांदोंमोन नैबे उम
नोंथाङा एसे ओ बाहेरायाव थांना रायज्लायबा हामगौ नामा नोंथां
औ नोंथां आं बाहेरायावनो दंखायो।
अह नोंथांनिया मा लासै लासै खोनादों आंनियाव। खोनानाया खोनाबाय दोङो नोंथां लासै लासै खोनादों माने।
मानो बिदि जादोंबा।
ओ बेखौथ' मिथिया नोंथां।
औ
लासैबाबो एसे मेनेज खालामजासिगोन नामा।
नंगौ नोंथां
औ जोंनि ओम जोंनि रायलायनांगौखिनिखौ औ खोनादों नोंथाङा खोनादों नोंनिखौ मोजाङै खोनादों।
नोंथाङा मानास हालामाव माब्लाबा फोर बेरायफेरबाय नामा?
औ बेरायफेरबाय नोंथां।
औ ओ मानास हालामा जोबोरैनो नायनो मोजां नङा होमबा नोंथां?
औं नोंगौ नोंथां मानास हालामा जोबोरैनो नायनो मोजां जोबोर समायना दावसिन दाउला बिफां लाइफां जिब जुनार गासैबो गासैजोंबो ओम नुनानै जों जोबोर समायना जायो बेवहाय जोङो ओम बेवहाय ओम बेवहाय जोङो ओम गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोर बेवहाय दावबायनो दावबायनो फैयो। बेवहाय जोङो ओम ओम बेवहाय जोङो मोसाखौ नायनो फैयो मोसा जिब जुनार मैदेर ओम मैदेर दउराइ बेफोर बेफोर जिब जुनारखौ जोङो दावबायदिं नो फैयो। बेफोरजों लोगोसे जोंनि जोंनि फरायसालि फराय सालिमानिफ्राय फरायसालि फरायसालिमानिफ्राय जोंनि बे रोंगौथि ओम रोंगौथि गोनां आयदा लानो बेफोर ओम बे फोर मानास मानास हालामाव दावबायनो थांनाय जायो। आरो ओम आरो बेवहाय
नंगौ नोंथां मानास हालामाव जोङो हारिमायारि दाउ
औ हारिमायारि दाउ दाउराय बे फोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगानि
आरो लोगोसे थसेल' गं थानाय
औ थसेल' गं थानाय गान्दानि
गान्दाखौबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथाङा मानास हालामाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांबो नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां?
औ औ नुनो मोनदों नोंथां आङो मानास हालामाव गोबां बिफां लाइफांफोर नुनो मोनदों बे फोरनि उम बेफोरनि जाउनाव आङो नुनो मोनदों साल सिगुन गाम्बारि बनसु बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोर आङो बे
नोंगौ नोंथां
नोंथाङाबो मानास हालामाव बेरायफेरबाय नामा?
नोंगौ नोंथां आंबो माल-मा-मास-मानास हालामाव बेरायनो थांबाय बेवहाय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय मानसिफोरा बेरायनो फैयो। बेवहाय बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो
औ
बेवहाय बायदि रोखोमनि जिब जुनारजों लोगोसे दाउसिन दाउलाखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ
आरो बेवहाय अमा थावख्रिबो मोननो थाङो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेयो जोबोद फिसा नोंथां
औ बे
आरो बायदि रोखोमनि जोङो बिफां लाइफांखौथ' नुनो मोनखासै।
औ नोंगौ नोंथां
आरो बेवहाय ओ मानास आव जोङो ओ मोख खांआवनो साहा बागानबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेयो जोंनि बाक्सा जिल-जिल्लायाव दङ नोंथां।
औ नोंगौ।
नोंसां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर बेबायदि बेरायनो थांथावथाव जायगा दङ नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बेरायथावना गोबां जायगा दं उम जेरै उम बगामाथि दं सुकि दं दारागाव दं आरो उम नैबे जोंनि बाक्सा जिल्लानि उम सिङाव थानानै बे मसलपुर टाउनजों नांजाबनाय मोनसे
नोंगौ नोंथां जोङो बगामाथि सुकि बेफोराव गोबां सुबुंखौनो बेरायनो थांनाय नुयो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ। बेवहाय गोबां औ जोबोर समायना बेवहाय दै स्राय स्राय बोहैनाय उम बिफां लाइफांजों बुंफ फबनाय बेफोरजों लोगोसे जोबोर मोजां नुनो मोनो नोंथाङाबो बेफोरबायदि जायगाखौ जोबोर मोजां मोनो नामा
नंगौ नोंथां
औ
जो सुकि हालामाबो जोबोद मोजां नोंथाङा बुंनाय सुकि हालामाबो जोबोद मोजां बेवहायबो अम दैमा स्राय स्राय बोहैनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौना नोंथां?
गावनो थांनांगौ।
बेवहायबो गुबुन गुबुन।
खालामा।
जायगानिफ्राय मानसिफोरा फैनायखौ नुनो मोनो नों नोंथां।
औ नंगौ नुनो मोनो नोंथां।
गोलोम बोथोरावबो जोङो बेवहाय गोबां सुबुंखौ दुगैनो थांनाय नुयो नोंथां।
औ नुनो मोनो नोंथां नुनो मोनो। सुकि दारागाव बेफोर बेफोर दैमायाव गोबां ओं दाब दाब जायगानिफ्राय दुगैनो फैयो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेयाव बेवहाय गुबुन गोबां गोबां। गोबां बे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो नोंथां।
औ ओम बेफोरो ओम बेफोरो जायगाफोराव ओम दारागाव सुकिफोराव ओम बेफार फालांगिबो खालामनाय जायो नामा नोंथां?
थाउ।
औ नोंथाङा बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां। दिनैनि रायलायनायखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथाङा नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै।
दे बिदिब्ला। गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों गोजोनथों।